औ नोंथां।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा मा खामबाय दं दा?
आं ओरैनो दं नोंथां।
अ आङो नोंथांखो कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय माने जोंनि माने बर सुबुं फोरा माने माबायदि माबायदि माने ओंख्रि संना जायो जेरै गोबां रोखोमनि ओंख्रि दं नालाय बर'फोरना जोंना बिनि बागै नोंथाङा माने दसे सम फोरमायना होनो हागोन ना आंनो
औ जागोन नोंथां
औ
थिग बेबायदिनो जोंनि बर समाजाव बायदि रोखोमनि मेगं संना जायो जेरै अनला खारै सबाय ओंख्रि
औ
बिदिनो नाफाम बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि जों मैगं संना जायो अनला खारैखौ संनो थाखाय जोंनो सिगाङाव नांग्रोगोन माइरं माइरं माइरं रन्दै
औ
बेनिफ्राय जों बेखौ मोजाङै सुनानै दैयाव मोजाङै सुखांनानै दोननानै जों बेखौ दिंखियाव एबा मेसिनाव जों देनाय जायो
औ
देनानै जों बेखौ गुन्दै जाबा
औ
गुन्दै जाबा जों बेखौ दै गुदुं फुदुंनानै जों बेखौ दैया जेब्ला दुङो अब्ला जों अनखौ गुन्दैखौ सारस्रो सारस्रो होनानै खारै होनानै जों अनला खारैखौ जों ना एबा बेदर एबा दाउफोरजों जों संनानै जानाय जायो आरो
औ
बेबायदिनो जों बायदि बायदि रोखोमनि मैगं संनानै जायो नोंथाङाबो एसे नोंसोरनि गामि एबा ओनसोलफोराव माबायदि मेगं संनानै जायो एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां बुंनो थाङोब्ला माने बर'फोरनि बर' समाजावहाय जोंना ओ ओरैबिसना माने थिखाना दोनो माने ओंख्रि गोथाव होननायनि माने जेबो सिमा गैया माने बर' ओंख्रिफोरा माने बर' सुबुंफोरा माने गोबां रोखोमनि ओंख्रिखौनो माने बाहानायनानै जायो जेरैहाय अनला खारैयानो जा नारजि आरो बिदिनो सबाय आरो बिदिनो हाग्रा बंग्रानिबो माने थास' बिदिनो गोबां रोखोमनि मैगं माने खांथिंनानै बर' सुबुंफोरा माने संनानै जायो आरो। बुंनो थाङोब्ला जोंना बर'नि माने मेइन ओंख्रिया जाहैबाय अनला अनलाजों दाउ जेरै जोङो अनलाखौहाय माननै रोखोमाव माने बानाय जानो हायो नोंथां जेरै खारै जायखौ बुङो जोङो थालिरनिफ्राय मोनो बे खारैखौ थालिर खस्लानिफ्राय बानायनाय जायो बे खारैखौ जों बेजोंबो अनला खारैखौ माने संनानै बा बानायनानै जानो हायो नोंथां आरो लोगोसे जेरै मै बुङोब्ला जेरै जोंना थाइगिर थाइगिरनि माने खंजोंहाय जोङो ओ गोग्खै माने संनानै जानो हायो। जाय खौ बुङो मिख्रि बिदिनो माने जोङो बानायनानै नाजोंहाय जेरै ओ मैखि माने अनला मैखिखो जोङो नाजोंहाय बांसिन जानायखौ जों नुनो मोनो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
ओ जोङो ओ अनला खारैखो माने माहाबोरै सङो बा माबोरै बानायो होननानै बुङोब्ला ओ जोंना माने ओ अनलाजों दाउआ माने साबसिन जायो जेरै जोङो अनलाजों दाउ संनो नायगिरबा ना उम ओ फार्स्टावहाय जोंनो माइरंनि माइरं एसेनि गोनांथि जायो नोंथां। ओ जेरै जोङो ओ बे माइरं एसेखौ ओ उम बिदिनो खुरै एबा खांसिफोरावहाय ओ दसे समनि थाखाय रुइनायनि थाखाय जों सोमनानै दोननाय जायो नोंथां। ओ बेनि उनाव हाय जोंङो बेखौ सुखांनानै दैखौहाय सर' होयो। ओ बेनि उनाव जोङो ओ थबसि एबा उलार बा बिदिनि दिंखि ओ बिदियाव माने देनानै गुन्दै खालामनानै लायो आ रो नोंथां औ बेनि उनावहाय जोङो ओ सारायावहाय ओ गावनि नांगौ बायदि दै जखाखो जों ङो होनानै गुदुं खालाम लायो नोंथां बेनि उनाव ज जोङो ओ देनानै लाखानाय अन अन गुन्दै एबा अनलानि थाखाय थि खामना लानाय बेखौ जोङो ओ एसे एसे साबसे साबसे होनाय जायो नोंथां। ओ माने अनला ओंख ख्रियाव गुन्दैखौ माने खनसेयैनो लुनानै होयोबा जोंना ग'था ग'था माने लाथा खायो आरो नोंथां। बेनिखायनो ओ जोङो एसे एसे साबस्रिनानै गारबाजोंहाय एरनानै होनाय जायो आरो। ओ बिनि उनाव बेवहाय माने होनो थाखाय बेदर बा अमा बेदरानो जा बा ल केल दाउआनो जा जोङो होनो हायो माने मोन्नैखोबो होनो हायो। ओ जेरैहाय जोङो बेदर होयोब्ला ओ फार्स्टावहाय गिबियावनो माने एवफ्रामना लानाय जायो नोंथां। ओ औ ओमफाय बिनि उनावहाय जोङो ओ बेवहा लानाय ओ दाउ बेदरखोहाय ओ बे गोदौबाय थानाय ओ अनला खारै बे ओंख्रियाव जों होसनना होनाय ज जायो बेनि उनावहाय जोङो ओ खारै नांदोंना नाङा नाङाखै एबा संख्रै नांदोंना नाङासै बेखौ माने जोङो सेक खालामनानै बा नायनानै ओ खारैखो उनावबो एबा फार्सावबो होखानानै लानाय जाय यो आरो नोंथां माने नाङाखैब्ला उनावबो होनो हायो आरो नोंथां। ओ बेनि उनाव जेरै ओ जोङो अनला ओंख्रिया थ' जोंना बर'फोरनि माने हा था खुरनायाव हाथा खुरनायावबो जोंना ओ बे अनला ओंख्रिखो माने नां थारगोन आरो नोंथां जेरै ओ गंसे न'खरावहाय खैना लाबोब्ला माने जोंना बर' हारिनि माने बर' समाजाव माने जोंना ओ मोनसे खुरनाय होननाय मोनसे हाबा फिसा दं आरो नोंथां ओ जेरैहाय बै खैना गोदानाहाय बे अनला खारैखौ माने संनानै गोबां सुबुंफोरनो बा रायजोयो रायजो राजानो फोरनो माने गामिया रायजो राजा फोरनो माने संनानै जाहोनांगो आरो नोंथां ओ जोंना अनला ओं ख्रैया ओ बेल' नङा जोंना ओ बर'फोरनि गोबां मानेे ट्रेबि डिसनेल ओंख्रि जानानै दङ बे अनला ओंख्रिया। ओ माने अनला ओंख्रि होनबाथाय जोंना गुबुन हारिफ्राबो माने बर' फोर जाग्रा होननानै ओ बयबो मिथिगौ आरो नों
औ नंगौ नोंथां।
औ अनला खारैनो अनगायो आरो जोंना नारजि नारजिजों अमाखौबो माने गोबां मानसियानो बाहेरनि मानसिफ्रो माने बर'फोरनि ओंख्रि होननानै मोनथिगौ आरो नोंथां ओ जेरै जोंनि बर'फोराल' नङा बे नारजि अमाखौबो ओ बाहेर नि गोबां मानसिफ्राबो आथिखालनि जुगाव जाग्रा जाबाय आरो नों नोंथां जेरै ओ नार्जि जों अमाजों माबोरै सङो बा माबोरै बानायो होननानै बुंओब्ला जोंना गिबियावनो बै नारजिखौ माने साफायै सुनानै बा बासिनानै दसे समनि थाखाय सोमनानै दोननाय जायो नोंथां बेनि उनावहाय जोंना ओ अमा बेदर खौबो मोजाङै सुनानैओ एवफ्रामना लानाय जायो गिबियावनो बेनि उनाव औ बै सोमना दोननाय नारजिखौ माने साफा सुनानै ओ आखाइजों सिेग्लि सिग्लि सुनानै माने बेनो गोखाखौ एसे खारहोनांगौ आरो नोंथां। औ बेनि उनावहाय जोंना सारायाव ओ गुदुं जानाय सारायावहाय नारजि खौ होनानै एबा खारै एसे होनानै एबा संख्रि होनानै जोङो ओ फार्स्टावहाय माने बेखौ रब होनानै लानाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनावहाय ओ नांगौ जखानि दै होयो। दै होनानैहाय ओ बेखौ गोदौ होनाय जायो आरो। नोंथां ओ बेनि उनावहाय जोङो बै एवना बै ओ जायखौ बुङो जों ओ सागं होननानै बुङोओ बे सागंजोंहाय बै नारजिया रुयोब्ला जोङो सानानै होनाय जायो आरो नोंथां। ओ बेनि उनावहाय ओ एवखानानै बा एवफ्रामनानै लानाय अमाखौ जोङो गारसननानै होनाय जायो आरो नोंथां। ओ बिनि उनाव माने नांगौ ज आ बायदि जायोब्ला जोंनाओ बै संग्रा सुबुं बा बर' बिमा बा बर' आइजोआ मने नांगौ जखानि ओ खारै होनानै ख्रैहोनानै बिदिनो नांगौ जखानि दैखौ फोराननानै खांनानै जानो हायो आरो नोंथां ओ जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंना बर' हारि याव माने गोबां ओंख्रि दङ माने जोंना जोबनो गैयिै ओंख्रि दङ आरो नों नोथां माने बेफोरनि अनगायै जोंना हाग्रा बंग्रानिफ्राय गोबां ओंख्रि माने खांथिंनानै लाबोनानै संना जायो जोंनि बर' सुबुंफोरा नोंथां। आरो बिदिनो जोंना ओ मैथाजों ना बुङोब्लाबो जोबोरओ हामनाय माने साबसिन हामसिन ओंख्रि होननानै जों बुंनो हायो माने गोबां गोथाव ओंख्रि बेबो बर'फोरनि थाखाय। ओ बर सुबुंफोरा मैथाजों जोंना बेखौहाय ओ दैज्लां बोथोरावहाय बांसिन माने जानाय जायो आरो। नोंथां बिदिनो आरो गोबां रोखोम रोखोमनि ओंख्रि दं जेरै सबायजों साम बुङो ब्लाबो जोंनाथ बयबो ओ औ बर हारिफोनि बर हारिफ्रा माने सामुजों ओ सबाय होनना बुंब्ला बयबो मोनथि गौ एबा बयबो नखरावनो माने संनानै जायो आरो नोंथां संनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो। बिदिनो बरफोरा गोबां रोखोमनि ओंख्रि जानानै हाग्रा बंग्रानिफ्रायबो ओं ओंखैखांथिंना जानानै माने बिदिनिसिमबो दासिमबो माने बिदिनो सोलिबोगासिनो दिनो आरो इयुनावबो बिदिनो सोलिलांबाय थागोनखौ जोङो ओ आसा खालामो बा नुहुरखायो आरो नोंथां नोंथाङाब्ला हायोबाय एसे फोरमायनानै होदो ओंख्रिनि बागै
औ जागोन थिग बेबायदि जोंनि बर समाजाव जों बायदि बायदि रोखोमनि मैगं संनानै जायो गोखा गोखै जेरैहाय जों नारजिजों अमा संनो हायो
औ
बेनिफ्राय जों बायदि बायदि जेरैहाय मैथाजों ना थाइगिरजों ना
औ
बेनिफ्राय जों थास हाग्रा बंग्रानिफ्राय जों मोननाय थासजों थास बेदरजों ना थास आथिंजों ना थास बिबारजों ना थास बिबारजों बेदर जों बेफोरखौ बायदि बायदि रोखोमै जों संनानै ज आरो संनानै जानायखौ जों नुनो मोनदों
औ
बेबायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलावबो बायदि बायदि रोखोमनि संना जानायखौ नुनो मोनो ना नोंथाङा
औ जोंनियावबो माने बिदिनो गोबां रोखोमनि ओंख्रि खांथिंनानै माने जानायखौ नुनो मोनो बर नखर जाहैबाय नालाय नोंथां बेनिखायनो माने ओ मोनसेबो माने ओंख्रैखौ जाया होननानै माने बासिनायनि माने जेबो माने ओ थि गैया आरो नोंथां माने जोंना बर सुबुं नालाय गासि खौबो जायो एबा गासिखौबो बानायनानै जानो रोंगौ आरो जोंनि बर सुबुंफोरा ओ बिदिनो इयुनावबो जालांबाय थागोन खोमा माने जों नुहुर खायो आरो ना नोंथां औ नोंथां आंनो ओ बर बा बर समाजनि ओंख्रि बा बरनि ओंख्रिखौ फोरमायनानै होनायनि थाखाय दसे समबाबो होननानै बुंथिना होनायनि थाखाय नोंथांखौ रोजा रोजा साबायखर बहरनाय जाबाय
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां
जाबाय नालाय नोंथां जोङो दा दोन्थलायनोसै औ दे नोंथां